खोनादों ना? औ खोनादोंना?
हेलौ
हेलौ
औ नोंथांनि औ खोनादों। नोंथाङा दा आरैनो दं नामा?
दङ।
अ' दा नोंथांजों आं मैया जे जिमाय रायदोंमोन सानखान्थि सायाव थ' बेखौ माने जों सानैबो सोदोब खोनालायिनि जाउनावहाय बे ओरैनो बेखाराव थांगारदोंथ' दिनै आं बेखौनो सानखान्थिनि आयदानि सायाव लानानै रायलायनो सानदों। थ' नोंथाङा सिगांग्रो सानखान्थिनि आयदायाव फंनैसो आ फोरमायनानै होग्रोनो हागोन नामा?
अ' सानखान्थि आयदाया ओ जोबोर ओ गोनांथार मोनसे आयदा दा बेखौ ओ सानखान्थिनि गियानखौ गासैबो सुबङानो ओ सानखान्थिनि गियाननि गोनांथि जायो सानखान्थिनि गियानखौ जोंनि सानफ्रोमबो जिउआव बाहायनायनि गोनांथि जायो ओ मा माबा मुवा बेसादफोर बायनाय ओ बायलाय फानलाय खालामनाय आरो जोंहा ओस ओ न' बां लुनायफ्राव जौथाय अरथाइ लावथाइ सुनायफ्राव जोंहा सानखान्थिनि ओ गियाननि गोनांथि जायो बेजों लोगोसे ओ अबबा जायगायाव थांनायाव ओ बेसे गोजान थांनांगौ बेख आरो बेसे गोख्रैथिं थाङोब्ला बेसे समाव सहैगोन बेफोरखौ हिसाब लानायावबो जोंहा सानखान्थिनि गियाना जोबोरैनो मदद खालामो ओ बेजों लोगोसे बायथसिना ओ गुबुन गुबुन खामानिफ्रावबो सानखान्थिखौ जों गियानखौ बाहायनानै जोबोर गोनांथि दा नोंथांखौ आं बिनि सायाव माबाफोर बुं ओ बुंदेरनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय
सानखान्थिनि सायाव फोरमायलांबाय बे खोथाया गासैबो सैथो नोंगौ जोङो सानखान्थि थांनानै थानाया जोबोद गोनांथि सानखा जों बेखौनो फोरमायोदि जे जायगायावहाय दाजाबनाय दानख'नाय सानजाबनाय राननाय बेजों लोगोसे आ बायदि रोखोमनि आरोबाव थाफादेरो ओ जोंनि सानफ्रोमबो लाइटनि थाखाय जिनिसखौ आं मोनसे दनाव बायनो थांदों बे जिनिसनि दामा ओ ओ जिबा फैसा जिबा रां थ' आं जुदि दखानदारनो जौसे रां हरथ' आं इसिबां फैसा मोनफिनगोन ओ जेरै आङो जिबा रांनि बायोब्ला आं जौसे रां होयोब्ला आं बेखौ दानख'योब्ला आं दाइनजिबा दाइनजिबा रां मोनफिनगोन बेफोरखौ जोङो दानख'नायाव बाहायो आरो जों दाजाबनाय होनोब्ला जेला जों ओ अबेबा बेंकआव थाखानि थुबिल दोनथुमनायाव थाखानि थुबिलखौ आं जौसे रां दोनथुमबाय जौसे रान दोनथुमनायाव आंनि थाखानि थुबिला से दानाव बांगोन बा रां थ' आङो जुदि सेदाङाव जुदि बा रां बाङोब्ला आङो ब्रै दान नोब्ला आंनि थाखाया
जानथाय अरथाय गासिबो जोङो थाखाय जोबोर गोनांथि आरो आरो सानखान्थिया जोंनि सानफ्रामबो थांनानै थानाय